हेलौ औ नोंथाङा
औ मा माबोरै दं नोंथां खबरफोरा?
खबरा जोबोद मोजां नोंथां। दा बोथोराबो गरम नालाय ओरैनो बिफां सिङावनो जिरायनानै दङ
औ-औ अखाफोर हायाखैना नोंथां दामानि?
अखाया नोंथां जोंनियाव बेलासि बेलासि मोनाबिलि जाबाथाय बबेनिफ्राय एसेबां गोहो लानानै फैयो हरसे हायो आरो फुंनि सातथासो जाबाथाय नागारनानै सानदुं दुङो। नोंथांमोननिथिं आथिखालाव माबायदि बोथोरनि थासारिफोरा
बोथोरनि थासारिया बेबायदिनो बांद्राय अखा गैया नोंथां एसे बबेबा समाव दोमैलु जायो खोबो जोमै हागोन बायदि जायो नाथाय समाव अखा अखाया हाया लासैनो गावनो स्रां जाफै नाबो इदिनो जागासिनो बबेबा समाव एसे हायो बबेबा समाव बिदिनो जोमै साग्लोबनानै स्रां जाफिनलाङो। बिदिनो जागासिनो माने नांगौ बायदि अखा गैया। दै गैया। फोथारफोराव बिदि जानानै दं।
आत्सा नों थां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आथिखालाव बांसिन मा आबादखौ मावनानै आबादारिफोरा रां आरजिनो हागासिनो?
नों गुबैयै जोंनि ओ ओनसोलाव जोङो आं नुनाय माने मिथिनायाव
दायो आथिखालाव जोङो ओ माइ आबादखौ मावनो गोबां माने मावनाय नुदों आरो दैज्लां लोगोसे दैज्लांनि अनगायैबो जोङो ओ मेसें बोथोराव दा ओम गोबां माइ आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो ओ जुखाम आबाद ओ लोगोस जे ओ तुरमुस बेफोर ओ मोनथाम ओ आबादखौ माने बांसिन जोंनि ओनसोलाव मावनाय खौ नुनो मोनदों औ
दा अब्ला नोंथां ओ आदिख नोंथांनि ओ माइदि आबादारिफोरा माइ गोबां बिबाङाव मावगासिनो
औ मा-मा होनदोंमोन नोंथां मोजां खोनायासै एसे प्रब्लेम होदों हेलौ खोनायाखै हेलौ नोंथांनिखौ खोनाफैयाखै